हेलौ हेलौ औ नोंथाङा मोजां खोनादोंना
औ औ मोजाङैनो खोनागासिनो दं नै।
ए दे गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिलै नोंथां।
दे नोंथांनिसिमबो।
थ' गासिबो मोजाङै थिगैनो दंजोबो ना दामानि खबरफ्रा।
न'खरावथ' गासिबो मोजाङैनो दङ। दासान्दि नोंथांनियालाय माबोरै दं।
आंनाबो मोजाङानो गासैबो गेजेरावनो दंथयो दा आं मोनसे आयदा लानानैसो नोंथांजों सावरायनो थाखाय आङो नोंथांनिसिम हरनाय जादोंमोन नोंथाङा फ्रियै दङना।
औ लायरायजागोन दसे आंबो फ्रियावनो दङ
जों बिदिब्ला जरखा आयदा हिसाबै जायखौ जों इंराजियाव ससियेल मिडिया होनना बुङो जोङो बर'आव समाजारि बिजों होननानै बुङो बेनि बागैनो जों दान्दिसे सावरायनो आखायाव लादों ओ समाजारि बिजों होननानै बुंनाय लोगो लोगोनो जोंनि बुहुमनाङै जाय जोंखौ सरजाबनानै दोननो हायो जों बेखौनो समाजारि बिजों होननानै बुङो बेफोरनि गेजेराव जों नुनो मोनो जेरै इउटुब जेरै जोङो फेसबुक इन्स टाग्राम टुइटार जायखौ जोङो दिनै एक्स होननानैबो मिथियो गोबां बेफोरबायदिनो जेरै वाटसाप गोबां गोबां जोङो आर्टिकेल हगारनो हानाय भ्लग बायदिसिनाफोरखौ मोननो हायो बेफोरखौ जों जमायैनो खोनसेयैनो ससियेल मिडिया होननानै बुंनाय जायो दा गोबाङानो बुंबाय थादोंलाय ससियेल मेडियानि गेजेरजों हारिमुखौ जोङो गोसार होसिननो हायो होननानै नोंथाङा बे बाथ्रायाव माबायदियै फिननाय होनो सानो
आथिखालावथ बियो एसे खामानियानो जादों अबसे ससेल मेडियाजों बा हारिमुखौ जोङो गोसार होनो हायो नंगौ बे बाथ्राया सै थोआनो
औ मा माबोरैहाय गोसार होयो अननानै एसे बिदिन्थिजों फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
गोसार होनाय होनब्लाथ जोङो जेनेबा मोसानाय मोनसे हारिनि मोसानाय बा मुसुरनायखौ भिडिअ खालामनानै जेने बा फेसबुक इउटुबफ्राव आपलड होनाय जायो जायनि गेजेरजों गुबुन हादराव थानाय मानसिफ्राबो माने नुनो मोनो आरो
औ आरो गुबुनफोर लामा दङ नामा
गुबुन लामाफोरथ आं मिथिनायाव गैथवा होननानै आं सानो नोंथांनि बायदिब्ला माबाफोर लामा दं नामा
आंनि बायदिबा गोबां लामा दं होननानै आं सानो आरो मानो होननानै बुङोब्ला जों दिनै नोजोर होबा नुनो मोनगोन जेरै जोङो दिनै इउटुब इउटुबनि गेजेरजों जों भ्लग बानायो नङा होमबा
औ
ओ जोङो इउटुबाव जों गोबां भ्लगारफोर दङ भ्लगारफोरा जेरै बबेबा फोरबोआव थाङो बबेयाव फोरबो फोरबोनि बागै गोबां बाथ्रा बुंनानै फैयो फुजा होयो बेयो बबे हारिनि बेयाव मा मा खालामनाय जायो जेनेबा जों दिनै बरफोरनि बैसागु फोरबोखौनो होनबाय जुदि सोरबा भ्लगारा फैनानै सोरबा क्रियेटरा फैनानै जुदि बेनि बागै मोजाङै बुजायनानै फोरमायनानै होयोब्ला आं सानो मुलुगनि मानसिफ्रा मोजाङैनो मिथि गोन थारैनो नोंथाङा सैथोखौनो बुंदोंमोन दहाय नोंथाङा बुंबोनाय भिडिअनि गेजेरजों हारिमुवा गोसारनो हायो नङा होमबा थिग बेबायदिनो जेरै जोङो निउस रिपर्टार जेरै जोङो निउस रिपर्टार निउस लाइभ निउस लाइभफोरनि गेजेरजों जोंनि बर हारिनि बैसा गो जेरै जोङो दाख्लैसो जाना थांनाय बागुरुम्बा दोहौखौनो होननानै बुंनो हायो नङा होमबा दा बागुरुम्बा दोहौआ जादों जोंनि गहाटियाव बिनि बेयाव गोबां निउस लाइभ फैबाय गोबां आर्टिकेल लिरग्रा फैबाय गोबां ससियेल मिडिया नि खामानि मावग्रा सुबुंफ्रा गोबाङानो फैबाय बे फैनायनि गेजेरजोंनो जों दिनै बिसोरो ओ आपलड खालामनायनि गेजेरजों जोंनि बर हारिनि सिनायथिया माने गोसारबाय आरो नङा होमबा जेरै जोङो नरेन्द्र मदिनि फेसबुक पेजाव आपलड होनाय खोथाखौनो जों बुंनो हायो बेबायदिनो गोबां माने जोङो भिडियग्राफिनि गेजेरजोंबो जोङो हारिमुखौ गोसार होनो हायो लोगोसेयैनो जोङो फटफोरनि खोथाखौबो जेरै बागुरुम्बा दोहौआव फट खेब नाय मानाय बेफोरबो मोनसे बि बि सि वर्लड रेकर्ड जानानै फैदों आरो लोगोसेयैनो जोङो जों नुनोनो मोनो जेरै जोङो आर्टिकेल लिरनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा
औ नोंगौ
माने जेरै जोङो पस्ट लिरनानै होनायखौ नुनो मोन्दों ससियेल मेडियानि गेजेरजों बेयाव जेनेबा सोरबा गेलेनाय बादायलायनायाव थांबाय जेरै जों बावखुंग्रिनि खोथाखौनो बुंदो बावखुंग्रियाव जोङो खमलायनाय गिला गेलेनाय बाथा गेलेनाय बेफोरखौ जोङो बादायलायनाय हिसाबै होयो नङा ओमबा दा बेफोरनि गेजेरजों जों माने गोबां माने गो हारिमुवा गोसारलांगासिनो आरोना दा बेथ जानानै थांबाय बेफोरजोंनो माने गोबां आर्टिकेल लिरनाय माबा लिरनाय बेफोरजोंनो माने जोङो गोबां गोसारनायनि खाबुखौ मोननो हायो आरोना दा ससियेल मेडियाया फरायसा जिउआव हेफाजाब होयो ना होआ नोंथांनि थाखाय
मोजाङै खोनायाखिसै नोंथां खोनसे बुफिन जागोन नामा?
अ आं होनदों जे ससियेल मेडियाया एबा समाजारि बिजोङा फरायनाय फरायसाफोरनि थाखाय हेफाजाब होयो ना होआ?
फरायसाफोरनि थाखायथ' जोङो हेफाजाबखौनो नु नुनो मोनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला जोङो जेरै साद जि पिटि बायदिफ्राव कुइसन लिरनानै होयोब्ला बिनि एन्सारा रोखा रोखायैनो फैनायखौबो नुनो मोनो आरो दा बिनि उल्थायबो माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो गाज्रि गोहोमबो नुनो मोननाय नुनो मोननाय जायो।
औ
ससियेल मिडियाव लोगो मोन लायनानै सानै सेंग्रा सिख्लानि गोसथोलायनानै माने गुबुन जायगायाव दोनखारलांनायखौबो आथिखालाव गोबां नुनो मोननाय जादोंसै आरो
औ औ बेथ' मोनसे स-ससियेल मिडियानि गाज्रि एफेक्ट एबा गाज्रि गोहोमखौनो होननांसिगोन। दा आरो जों नुनो मोनदों ससियेल मिडियाायाव फेसबुकनि गेजेर जों गोबां रां थगायलायनाय दा बेखौ जों माबोरै हमथानो हागोन एबा मा खालामबा बियो सुस्रांनाय लामायाव फैगोन होननानै नोंथाङा सानो?
आङो नोंथांनि रायजलायनायखौ एसे गोनो गोथो दङ मोजाङै खोनसे बुंफिनजागोन नामा?
माने जों नुनो मोनदों ससियेल मिेडियानि गेजेरजों सोरबा सोरबाया माने सिख्लानि फट' खालामनानै होयो एकाउन्ट खालामना होयो ओमफ्राय बेनि उनाव सोरनावबा रां दाबियो एबा सोरनावबा नंखाय जेनेबा ए टि एम फिना नोंना एक्सप्रे देट जाबाय माबा जाबाय बेफोरबायदि होननानै गोबां खोथा थगायनानै माने नोंनाव नोंनि एकाउन्टनि रांखौ माने थगायनानै लानानै थांगोन बेफोरखौ होबथानो एबा होबथानायनि राहा लामा मा जानांगौ होननानै नों नोंथाङा सानो?
बुंनो थाङोब्लाथ' दानि एबा आथिखालाव जों बेखौ कमन होननानै बुंनांगोन। फेसबुकआव जेरै गोबां नुनो मोनसै बुंनो थाङोब्ला मालायनि फट' फोरखौ प्रफाइल बा पेक एकाउन्ट खुलिनानै बेबायदिनो आथिखालाव जायो जानाय खो नुनो मोनो
औ दा बेफोरखौ होबथानो थाखाय राहा नोंथाङा मा बुंनो सानो नोंथांनि बायदिब्ला माबायदि जों दबथायनो हागोन एबा जों बेखौ माबोरै हमथानो हागोन बेफोरबायदि जानायनिफ्राय मानोना सोरबा सोरबाया ओरैबायदि दङ माने सोरबाया बिमानि लोमजानाय एबा हयथ' माबा मोनसे डक्टरनाव थांनांगौ रांखौनो थगायना लांजानाय बेफोरबायदिबो जोङो नुनो मोनो सोरबाया न' बानायनो दोननाय रांखौनो थगायनानै लांजानाय नुनो मोनो बेनि बागै नोंथाङा मा सानो?
आंनिफ्रायथ' आं बिनि बेखौ सुस्रांनायनि लामाखौ आङो नुहरथ'वाखै अननानै नों थाङा एसे फोरमायना होबा मोजां जागौमोन नामा?
आंनि बादिब्ला माने जोंनि सुबुंफ्रा बर' आबा जोंनि गामियाव थानाय सुबुंफ्रा बांसिनानो माने बेफोरजों माने जेबो माने ओ सोमोन्दो गैया माने जा मालाया खोथा बुङो बेखौ नंगौ नंगौ होननानै सानो नङा होनोमबा नों
औ नोंगौ
बेखायनो आं सानो बेफोरनि गोथौयै मोजाङै फोरमायनो एबा बुजायनो थाखाय गामि गामि मोनसे एवारनेस एबा मावबादा खुलिनानै होनांगौ जेराव जोङो फोरोंलायनाय सोरबाया जाय मानसिया बे खामानिजों मावथाबनानै थायो एबा सोलोंनाय बेफोर मानसिया थांनानै जाहाथे गामियाव बेफोरनि बागै बाथ्रा बुङो आरो होमबाना मोजाङै मोजां जोङो मिथिजोबनो हागोन औ थारैनो बेयो मा बेफोरो मा जेनेबा जोंहा जेरै एटिएम आ मोनथाम स्किरिटि थायो मोनसेया पिन नाम्बार मोनसेया बेंक प्रसेसिं आरो मोनसेया अटि पि जेरै सोरबाया अटि पि बिहरोबा हरनो नाङा सोरबा एटिएम पिन बियोबा हरनो नाङा आरो सिसि बि नाम्बार। खौ हरनो नाङा बेफोर खोथाफोरखौ माने मोजाङै माने मिथि होयो आरो माब्लाबाबो बेंकआ जे कल खालामोबा एटिएम पिन नांगौ अटि पि नांगौ होननानै बेफोरबायदि माब्लाबाबो बिया नङा होमबा।
औ नंगौ।
नोंथाङा मालाबाफोर बेफोरबायदि जाब्रबथायजों गोग्लैफेरबाय नामा एबा भुगिनो नांदों नामा?
आंथ' खेबसे जाखांबाय। जेब्ला आं फार्स्ट टाइम। मबाइल लाजेनदोंमोन बे समाव लटारि दस लाखनि नांबाय होननानै आंनाव माने फैसा सोना हरनो खोन्थादोंमोन आरो। आं सानदोंमोन माने आंबो। नंमारगौ नामा होननानै। गामिनि सासे मानसिनाव सोंदोंमोन आङो। ओमफ्राय बे मानसिया मोजाङै बुजिना होनायाव आं बुजिनानै मोनबाय जे ससियेल मिेडियानि गेजेरजों बेबायदि गोबां माने आथिखालाव फेक ओंखारसै आरो।
औ ओमब्लाथ औ औ नोंथाङा हरनाय मोनब्लाथ' नोंथांनि राङाबो ओरैनो बेखार। थांसिगौमोन।
औ थांसिगौमोन।
आं सानो बेनिखायनो गामि गामि एसे फोसावदिंनाय एबा फोरोंनाय बे खामानिया जानांगौ होननानै। थ' जेखाययानो जाया मानो नों। बिथांजों सावरायनानै आं गोबां मोजां मोनबाय आसा खालामो इयुनावबो जों माब्लाबा मोजां समलायनानै बे बेफोरनि सायाव बाथ्रा सावरायफिननो मोनगोन गोजोन्थों नोंथां।